औ नोंथां गिबियावनो गोजोन फुं फुंबिलिनि हामलाइनायखौ नोंथांनिसिन जासिदो हरनाय जाबाय नोंथां
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ औ औ नोंथाङा दा आंजों माखासे गोनां आयदानि सायावहाय रायलायनो सम होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन दे।
हब्ला गोजोननाय थाबाय दा आङो नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों दा आङो गोबाव खालामला आंनो जुरिनोसै नोंथां ओ जोङो होनो जायखौ होनो जोङो मा ओ खो बा मिउजिक देंखोआ मानसिनि गोसोखौ माबायदि आरो माबोरै गोजोन खालामो बा देंखोखौ जों मा मा समावहाय खोनासंनांगौ आरो देंखोआ जोंनि मुलुगाव बा जों थांना थानायावहाय माबायदि गोहोम खोख्लैदों मोजां ना गाज्रि बिनि सायावहाय आं सावरायनो होननानै नोंथांसिम कल खालामनाय जादों नोंथां अब्ला आंनो जुरिजोंसै नोंथां औ बा मिउजिक होननानै जोङोा मिथिखायो बर'आव जोङो देंखो होनो गान होनो सल' होनो। आरो मा इंलिसावबा ओरै मिउजिकफोर होनो थिग बेबादिनो मा जोंनि बर' हारियाबो गावबागावनि सोरजिनो हानाय हारिमु दंखायोदि देंखो जायखौ होनो जोङो बर'नि गान बर'नि गान मानि बर' बिमानि रावनि गान। आरो मा दामग्रा देग्रा दङ जोंहा ओरै खाम ज था सिफुं सेरजा बेफोरजों जो मोनसे ज' लानानै देंखो जायो। दा देंखो होननानै मिथियोब्ला जोङो सासेल' सिंगारजों बा सासेल' गायकजों जों गान खननो हाया। दा मा बेयाव गान खननो मोनसे गान जानो थाखाय जोङो बेवहाय साब्रै साब्रा मानसिनि गोनांथि सापस बुंना लादो सासे गिटार दामग्रा सासे खामग्रा जथा दामग्रा सासे किबर्ड दामग्रा ओरै आरो मा बेराफारसेथिं गान खनग्रा ज' मिलायनानैसो मोनसे बेन बा ग्रुप जानानैसो बेवहाय मोन से देंखोनि महर मोननो हायो बा देंखो जायखौ जोङो मा देंखो मिउजिक बुहुम नाङैनो जोङो मा मिउजिकखौ खोनासंनो मोजां मोनो नोंथां ना? जेब्ला जोङो सुखु दुखु जायो बरिं मोनो अब्ला जोङो मिउजिकफोर दामोबा बा देंखोफोरखौ नायोब्ला मा जोंनि गोसोआ थाजिम आराम मोजां मोनो। माने सुखु दुखुआ बहा थाङो जों बेखौ फात्थाखौनो मोना। थिग बेबायदिनो मा ओ जोंनो देंखोखौ नांगौ बा जोंङो खोनासंनांगौ आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा ओरै देंखोनि नि थाखायनो मा ओरै गोबां सिनायजानाय गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ सापस हमना ला ओरै गायकफोर ओरै एक्टरफोर दङ एक्टिं खालामग्राफोर सावथुन मुलुगाव अक्षय कुमार बिथांमोन शाहरुख खान बिथांमोन ओ अजयदेबगान बिथांमोन जोंनि इण्डियाआव दङ दा बिसोरखौ बेसिबां सिनायो आरो बिसिबां गोजौ लेभेलाव दङ बिसो बिसोरो दा जोङो जायखौ खुनु मिउजिकनि सोमोन्दै बा ओ माखासे गान भिडिअ'फोरनि सोमोन्दै बिसोबां फेमास जाखो बेसेबां मुलुगाव सिनायजाखो बिसोरो नोंथां? दा बेसेबां रेसपेक्ट होयो बिसोरखौ जों सुबुंफोरा बेसेबां नायनो लुबैयो। नायनो लुबैसेयावबो जोङो मोन अब्ला जों बेसेबां डेभेलप जानानै दङ ओरै देंखोआ नोंथां मा देंखो मानि मुलुग सावथुन सावथुन मुलुगा थिग बेबायदिनो मा जोंनि बर' हारियाबो बिसोरखौ फल' खालामनांगोन जोंबो मा ओ सोलोंनांगोन मिउजिकखौ दा जोंबो दामनो रोंनांगोन दा मानसिनि दुखुनि समावहाय गान खोनासंनो मोनोब्ला मानसिया गोजोन मोनो थिग बेबायदिनो मा जोंबो बाहायनो रोंनांगोन गाज्रियाव बाहायनो मोननाय नङा दा आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो देंखो खोनासंनो नोंथां अब्ला नोंथाङा मा मा देंखोखौ मोजां मोनो बा नोंथांनि ओनसोलाव देंखोनि माखासे रहस्य'आ माबायदि गोसारनानै दं दा फंनैसो खिथाना होदो दे नोंथां।
औ थारैनो नोंथांनि आयदाया जोबोद मोजां देंखोनि सोमोनदै आरो देंखोआथ' मोनसे मुलि होनना बुंनांगोन जाहा जादों नोंथां दुखु जा सुखु जायोब्ला जोङो मालाबा गोजोन्नाय दुखु मोननाय बेयाव जों देंखोजोंनो सोनारनानै थायो। थारैनो देंखोआ सोरबा दुखु मोनना दङब्ला दुखुनिखौ खोनासङो। सोरबा खुसि जायोब्ला खु खोनासङो। दा नोंथां बुंनाया जेरै दिनैनि समाव मुंदांखा जाबोदों दा थारैनो बे बाथ्राया सैथो। जाय आ देंखो खनदों बिथांमोनखौ जों दिनै मुलुगनाङैनो सिनायो। दा जेरै जोंनि बर'फोरनि देंखो खनगिरि बिथांमोनाबो सिनायजागौमोन जोंनि सारा बुहुमावनो एबा जोंनि सारा भारतावनो। खिन्थु जोंनि जाहोना जाहै बाय जोंनि रावखौ गुबुन जाथिफोरा बुजि मोना। जेरै जे हिन्दी सल'खौ जों खोनासंहैबा हिन्दी देंखोखौ जों खोनासङो। बेनि जाहोना जाहैबाय जों हिन्दीखौ बुजि मोनो। बे इंलिसखौ जों खोनासङो इंलिसखौ जों बुजि मोनो। गुबुन हारिनि जायखौ जों बुजि मोनो बेखौ खोनासङो। दा बर'फोर बर'आ गुबुन हारिजों बुजिजानाय मोनब्ला बर'नि देंखोगिरिफोराबो दिनै जे मुंदांखा जागौमोन। दा-दानि आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे मोनसे देंखोखौ बहननांगौब्ला साब्रै साबा मानसि गोनां। थारैनो बे सैथो, सासे मानसिया देंखोखौ खौ हारसिं बरननो हाया। बेयाव देंखो होग्रा थागोन ओ बिनि उनावहाय दामगिरिफोर थागोन। दामगिरि बिनि उनावहाय आरो बेखौ इदित खालामगोन। इदिट खालामनायनि उनावहाय बेखौ आरो मा होनना बुङो बेखौ? ससियेल मिडियायाव आगारनाय थाबावगोन। दा बेफोर गासैबो लोगो नांनानैसो मोनसे देंखो जायो। दे नोंथां। बेनि उनावसो जों बेखौ खोनासंनो मोजां मोनो। आरो आंनिबाथ' देंखोआ जोबोद मोजां। आं जेब्लायबो देंखो खोनासंनो मोजां मोनो।
औ औ।
दा नोंथांमोन नोंथाङा आरो मा सानो जे जों-जोंनि बर'खौ, बर'नि जे देंखो रोजाब गिरि एबा देंखोखौ। मुलुगाव सिनायथि होनांगौब्ला मा खालामनांगोन? आरो माबायदि खामानि मावनांगोन?
औ थारैनो नोंगौ सैथो। देंखो, देंखोखौ जों मुलुग बेखौ माबोरै सिनायथि होनो हागोन? जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा हारिमुनिजों सोरजिजानाय समायना जोंनि हा रावारि गानफोरखौ दा नोंगौ जोंबो मोजाङै मानि बैस जों गोरोबनो हानांगोन नोंथां। जेरखम जों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे जोङो भाषसाफोरखौ रोंनांगोन। गुबुन हादराव थांनो जोङो राय्लायनो साहसि हानांगोन आरो बिसोरजों सावरायनानै जोङो मा जोंनि देंखोफोरखौ जों खनहैनानै खोनासं संहोनो हानांगोन। बिसोरखौ जोङो गोसो बोहोनो हानांगोन। जोंनि देंखोखौ जोङो मा बिसोर माखासे गिदिर गिदिर प्लेटफर्माव जिरखम सिनायथि जानाय बिसोर मोजां मोजां मानसिफोरजों जों सिनायथि होनो हानानै जोंनिखौ गानखौ खोनासंहोनानै गानफोर खौ जोंनि देंखोखौ खोनासंहोनानै बिसोरखौ जोंनि गानखौ फसन्थ' जाहोनो बा ओ फसायहोनो हानांगोन नोंथां। अब्ला मा चान्स मोनगोन मानि वबो गिदिर सुबुंफोरजों लोगो हमनानै जोंनि हारिनि गानखौ खोनासंहोनो मोननानै माने सिनायथि होनो हाबाय बा भाइरेल जानो हासिगोन होननानै जोंहाबो चान्स थागोन आरोखि नोंथां। आरो दंबावो जोंहा बेनि अन जाय ओरै दं जोंहा जोंनि आसामावनो बा जोंनि बर' गावखौनो फोथांना लाखिनाय सासे सुबुं जायखौ जोंङो थैना थांबाय मोनो आरो जोंनि बर' हारिल' नङा। गुबुन गुबुन सावथाल, बांगाल, राभा, गार' बुहुम नाङैनो मा रायजो‌ जाना सिनायजानो हानाय बे गान खनग्रा बिथां जुबिन गारग जोंना रुंसारि जालांबाय। बिथाङा सासे जोबोद गिदिर देंखोगिरि आरो बेबायदि जाना जोङो हानांगोन नोंथां बिथांखौ बुहुमनाङैनो सिनायै रावबो गैया जायखौ जोङो होनो ओ हामिं अफ किं होनबा बिटिना बुहुमनाङैनो बिनि राजा देंखोनि राजा होनोब्ला मा जुबिन गार्डखौहाय जोङो दा ए आइ आव सार्च खालामबाबो नेटाव सार्च खालामब्लाबो गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनो। दा थिग बेबायदि जों बेबायदि साक्सेसफुल मानसि जानो हानांगोन। दा थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बा जोङो साबायखर बावनांगोन बिथांखौ बिथांनि मोनसे जों बर' मानसि नङाब्ला जाया नङाब्ला नबो जोंनि गानखौ उन्दै उन्दैमोन अब्ला जों गोबां बोसोर बैसोनि सिगां ओ माने गोबाव बै गोदो गोदायनो बे बर' गानखौ बर' गाननिफ्रायनो बियो मानि सिनायथि मोनदोंमोन होनजायो नोंथां। बिथाङाव ओ अखमिया हारियाव जोनोम मोनदोंमोन। थेवबो मा बेनाव हारिनि खिन्थु माबा गैयामोन ओ एकदम एना एनि गैयामोन जोबोद मोजां बयजोंबो फ्रि बयजोंबो मिलायोमोन बिथांखौ बयबो अनसाय बेबायदि देंखोगिरि जायो जानो हानांगोन अबयसे जों बेखौ फल' खालामनांगोन। बिराद मोजां माने बेबायदि जानो हायोब्ला जोंनि बर' नि माखासे देंखोफोरा आरोबाव सिनायजाबावगोन ओ नोंथां दा अब्ला ओ नोंथाङा सिनायगोन ना जुबेन गार्ड बिथांखौ दा सिनायोब्ला जुबेन गार्ड बिथांनि सोमोन्दै फंनैसो खिथादो नोंथां दे।
औ थारैनो सिनायो औ। जोङो आसामनि थागिबि हिसाबै भारतनि थागिबि हिसाबै जाय बिथाङा। गुबुन गुबुन हारिनि एबा गुबुन गुबुन रावफोरनि सल' खोनदो बिथाङा बर' हारिनि बर' हारिनि सुबुं नङाब्लाबो बर'नि खौ गोबां बिहोमा दङ जोङो गोदो नि सल'फोरखौ नायोब्ला बिथाङा बांसिन फ्राय दिनैसिम जायखौ जोंहा आसि बिजौआव साननो हाया। बिनिफ्राय बांसिन सल' खनदों
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
बैफोर सल'फोरा थारैनो दिनैसिमबो दङ आरो थाबाय थागोन दा खोनि बेनो मोनसे ओ जिथावना बाथ्राया जारिमिन दा बिथांनि देंखोआ माब्लाबाबो जोबनानै थाङा।
उम उम
जाय बिथाङा देंखोखौ सुजुदों जाय बिथाङा देंखोखौ लिरदों खनदों बिथां मानसियासो गोमालांनो हागौ। खिन्थु देंखोआ माब्लाबो गोबाना थाङाखै दा जेरै बर'नि गेजेरावबो जेरै सुलेखा मेदाम दङ सारमोन दं बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो देंखोआव गावनि यगदानखौ होबोदों एबा दिनै फ्राय जों बिदि बुंनांगोन। जिखिनि देंखोआ दिनैनि समाव मुंदांखा बांसिनानो बिथांमोननि आखाइ दङ। बिथांमोननि सल'जों खन्नायजोंनो दिनै जोङो खोनासंनो मोनदों। दा नोंथांआ आंनाव सोंदों जे जुबिन गार्गनि सोमोन्दै
औ औ औ।
जुबिन गार्गआ बिथाङा ओरैबायदि सासे सुबुंमोन जाय खुनु धोरोमखौ मानियामोन बिथांनि थाखाय जाथि गैयामोन बिथांनि थाखाय मोनसेल' जे सुबुं माहारि बिथाङा बै मोनसे मोनसे आइदलखौ लानानैनो दिनै गुबुन गुबुन भारताव जिखिनि रावफोर दङ बिथांमोननि थाखाय देंखो खननानै होदों। दा बिथाङा जे होमब्ला अबथिरा जिउ खोमाबाय बिथांमोननि जा खाथियाल' नङा भारताव जिखिनि जों रावफोर दङ गासैबो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मुलुगाव दिनैसिम जे बिथांनि थैनायाव जेरैबायदि सुबुं थुबुरमा जादों जानो हागौ जोंनि ओ आंनि मिथिनायाव जे नैथि मासेयाव दं खोमा बिथांनि थैनायनि समा जानाय
औ औ
नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो आरो माबायदि जोङो देंखोखौ मावबावनो हागोन माबायदि खालामबावनो हागोन नोंथां
अब्ला जोंना समनिबो आंखाल होमबाबो आं फंनैसो फोरमायसै नोंथांनि सोंनाय मथे दा जोङो बिदिनो गावबा गावनि गिबियावनो गावबागाव हारिनि हारिमुखौ जों सोलोंग्रोना लानांगोन ओ जोंनि हारिमु गाबागाव हारिखौ जों नेवसिनो मोननाय नङा गावबागाव हारिमुखौ जोङो मा लाखियोब्लासो नोंबो मोजां नाम मोनगोन हारिजों सिनायथि जागोन थिग बेबायदिनो मा ओ नोंथांआनो बुंलांखाबाय ओ जेब्ला नों देंखोखौ सोरजिनो हागोन अब्ला नों थैना थांब्लाबो नों गोसोखांजाबाय थागोन देंखोआ ओरैबायदि पावारफुल दि बेखौ नोङो मानि रावबो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि ना जेब्ला नों थैना थांबा बोसोर बोसोर नोङो थैनानै थांब्लाबो बोसोर बोसोर थाब्लाबो नोंखौ बे गानखौ दामबानो बा मेथाइखौ देंखोखौ खोनासंबानो गोसो खांगोन उमुगा उमुगा नों खनलांदोंमोन होननानै थिग बेबायदिनो मा जोङो माने सोलिनो हानांगोन जोङो बिदिनो जोङो गोजौ लेभेलाव थांनो थाखाय जों माखासे सुबुंफोरजों मिथिजानांगोन दा जों गावखौहाय माने थि सम होनो हानांगोन नोंथां दा जोंहा समनिबो आंखाल रायलायनानैथ' फोजोबनो हाला जोंना नै समा जाना फैबाय नोंथांजों लोगो मोननानै देंखोनि बा मिउजिदनि सोमोनदै रायलायनानै जोबोद जोबोद गोजोन्नाय थाबाय नोंथां अब्ला जोङो दोनथ'लायसिगोन नामा नोंथां जों उननियावहाय लोगो मोनलायसिगोन होननानै आं मिजिंथिबाय
दे जागोन दे